हेलौ नोंथाङा आंनि रावखौ खोनानो मोनदों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा नोंथाङा बिबायदिनो ओरैनो दंबा माबाफोर जेबो खामानि मावाखै दा
अहो आं ओरैनो दङ दा
नोंथां होमबा नोंजों मोनसे बाथ्रानि बाथ्राखौ लानानै सो सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनायमोन
औ
जों दै गुबुंले जानायनि सायाव जों बाथ्रा सावरायनो गोसो जानानै आं नोंथांनाव हरनाय जादों आरो नोंहाथ' जेबो दायो अ सावरायजागोनबाथ' होनबा दे नोंथांमोनथिं दा दैनि माबायदि दि अबस्थाफ्रा आरो बे दैयाव बेसेबां गुबुंले जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हि
औ एसे फोरमायला
औ दा माने जेनेबा दैयाथ' बुङोब्ला सिगांनिफ्राय दासिमहालागै बुहुत गुबुंले जाबोबाय सिगाङाव सिगांनि दिनाव जेरै बेफोरबायदि माने दैफोरा गोग्गोमोन बा साफामोन आथिखालाव बेफोरबायदि गोग्गो साफा फोर नंलिया मानो होनोब्ला दिनै माने बेफोरबायदि गोबां गिदिर गिदिर ओ मा होनो ओ दारिमिन औ दारिमिनफोर बा पेक्ट ट्रिफोर बेफोरबायदिया गोबां दिनै सोमजिखांनो मोनबाय
ओम बहुद सोमजिदों बहुद नोंथांमोनथिं जेरै सोमजिदों नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो सोमजिदों आन्थाइबा नों नोंथांमोननिखौ आं मिथिनो बहुत इस्सा जानायखाय नोंथांनाव सोंदों आरो माबाफोर बेफोरबादि बिखेक के दंबायो नामा
मिथिङाव दं दा जिहेथु बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि सोमजिनायखाय बिनिफ्राय जिथुनाखि ओंखारनाय मैला बा गाज्रिफोर दाखोरफोर बेफोरखौ बिथांमोना मा ओ बेफोरबायदिनो दैमा दैमा दैसाफ्राव हगारहरो खोनादोंना नोंथां औ औ जिहेथु बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरखौ बे दैमा दैसायाव हगार हरनायखाय दै ओ औ जिहेतु बे दाखोर दालाफोरखौ हगार हरनायजों लोगोसे बे माबानि दैमा दैसानि दैफोरा दिनै गोबां गुबुंले जाबोनो हमदों
औ
उम माने आरो जेरैफोरबायदि फोसाबनांगौ बेफोरबायदि फोसाबनाय जायाखै
औ नोंथां बे मोनसे उम
आं सानो माने बिथांमोना बिदि दैयाव हगार हगारहरस्लायस्लाय बेफोरबायदि दाखोरफोरखौ माबा मोनसे हाखरफोर जावनानै बा जमा खालामनानै ओ दोनथुमनानै सावोबा बिथांमोना बे दै गुबुंले जानायखौ होबथानो हागोन होननानै आंनि बे मोनसे साननाय आरो
उम नोंथां नोंथाङा जि सानदों एकदमबारे जौसे खोन्दो सैथोखौनो सानदों आंबो बे खोथाखौनो सानदों नोंथां
आरो बेजों लोगो आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंहा दा आबाद आबाद मावनायाबो गोबां माबा ओ आदब खादब आयदा आदब खायदाफ्रा गुबुन गुबुन जाबोनो हमबाय नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
जे औ जिहेथु जोङो औ
बे जि आबादफ्राव नो नोंथाङा दैफोरखौ बाहायो बे दैया माबायदि जायो ना बियो दैमानि दैसानि ना सागोरनि दै माबायदि दैखौ नोंथांमोननि जायगाफ्राव नोंथाङा इउस खालामनायखौ नुनो मोनो बेखौ एसे फोरमायना होलाय
औ जोंनिथिंथ' फ्राय बुंनो थाङोब्ला जेनेबा बेफोरबायदिनो अखा आरो बेफोरबायदिनो दैसाफोरनिखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां मोजां
बेजों लोगोसे जोंनि ओ आंनि बुंनो साननाया बे जे जों दा आबाद मावोसै बे आबाद मावनायाव जोङो गोबां बेफोरबायदिनो आबादा मोजां जानायनि थाखाय बा एम्फौ जायिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गोबां मेडिसिन बा मुलिफोरखौ जों बाहायोसै
उम उम थाङाव
औ दा बे गा ओ मेडिसिनफ्रा मुलिफ्रा जोंनि आबादाव सारजानाय हिसाबै जिहेथु सारजानाय आरो बे अखा हायोब्ला आरो अखा हानायनि जाउनाव बिनिफ्राय एसे एनैबाबो सुस्रांजानानै दिनै बे जिहेथु जों आबादखौ दुब्लि बारियाव मावो माइफोरखौ हमना ला जिहेथु बे दैफोरा मोनसे नङा मोनसे लामाजों थांनानै बे सागर फावनो बा बिदिनो अबेबा दैमा दैसाफ्रावनो ज' जाहैगोन बे दैया जों बे दैया जों सारनाय मुलि मुलिखौ ओ बेयाव जों सारनाय मुलिफ्रा बे दैजों लोगोसे थांफाजोबगोन आरो बेबायदि बिदिनो माने गुबुंले
गुबुले खालामगोन आरो होम होमबा नोंथांमोननि नोंथांमोनथिंनि बे थासारिखौ खोनानानै हमदांदों आरो जोंथिंबो बे थासारिया दाबो सोलिदों जोंथिंबो सोलिगासिनो दङ दायो। गुबै आरो गिबियानो बेनो माने जोंनि इयुनाव आरो बे जि सोलिबाय थानायाव जेसेबां जों बुस्थुफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
फ्रायनो जोंनि एरियायाव आं जोंनि एरियाना एरियानिखौ बुंदों दै नोंथां जोंनि एरियायाव गारनायनि मोन से फिक्स जायगा गैया मोनसे थासारि गैया जे बेहाय गारनांगौ बा बेहाय उमुगाव गारनांगौ बे प्लास्टिक बुस्थु बे प्लास्टिकआ दा सेवा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बोसोर बे सेवनानै थांङा
औ
बेनो आरो नोंथां दा बिनि थाखायनो नै दुइ जों मिक्स दैजों बे मिलायानानै अबेबा माबायाव गोलैहैगोन अबेबा आबादफ्राव ज' जाहैगोन ना मोजां आबाद जागोन ना दैया मोजां जागोन बेबायदिनो आरो मा बे प्लास्टिकजों लोगोसे माखासे आदारफोर माखासे गुबुंले बुस्थुफोर बिसोरो गारफायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि एरियायाव जोंनि ओनसोलाव दैनि खहा गैया आन्थायाइब्ला दैनि खहा जादों बुंनो थाङोब्ला लोंग्रा दैनिसो आंखाल दायो दैनिथ' आंखाल गैया बुहुमाव
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा निउसाव रादाबफ्राव नुनो मोनदों खोमा अबेबा मोनसे जायगायाव दोनै नैजि दिन जि दिनफोरनि थाखायल' लोंग्रा दै दङ होननानै आन्थायाइब्ला नोंथाङा जेब्ला नों बिथांमोननि मेप मेपआव नायगोन अब्ला बैसोरनि जायगाया फुरा दैजोंनो बुंफबनाय होमबा नोंथाङा नायदो माबादि दैया गुबुंले जाखो बुहुमाव
औ औ नंगौ नगौ जायनि जाउनाव बिसोरो गोबां दै थाबाबो
जे खोनादोंना नोंथां नोंथाङा मा सानो? जे बे दैखौ साब सिखोनै लाखिनाय आरो लोंजाग्रा बारायनो थाखाय मा मा आदबा खायदा लानाया साब साबसिन जागोन आंथ' मइेन बेखौनो सानो जे बिनि सिगाङाव जों गासिबो गावखौनो गाव फोसावगोन फोरोंनांगोन नङा होमबा नोंथां जोंनि गारनाय मावनाय दांनाय आं बेखौ सानो नोंथां मा सानो बेखौ एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा आंबो एसे मिथिनो लुबैदों माने बिनि
औ औ हागोन नोंथां जिहेथु दैया दानि थासारियाव गोबां गुबुंले जानानै फैबाय बे बेखौ गुबुंले खालामग्राफ्राबो बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारियानो दा बेखौ फोसाबफिननाय बा साफा गोग्गो खालामफिननायाबो बे जोंनिनो दायथ'
उम जोंनि दायत बियो औ
औ दा बेनिखाय आं सानो माने जोङो बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरखौ बा बेफोरदिनो प्लास्टिक दाखोरफोरखो जों बे दैमा दैसााव गारालासे दिनो दाबसे जायगाफ्राव ज' खालामनानै सावो मोजांसिन जागोन होन्नानै सानो आरो जे थ जोङो बे प्लास्टिकफ्राव बिदिनो गोबां केमिकेलफोर थायो बे केमिकेलनिफ्राय औ बे केमि जिहेथु बे प्लास्टिकआ दैयावनो थाबाय थानायलाय बे प्ला प्लास्टिकनिफ्राय गोबां केमिकेल माखासेफ्रा ओंखारनानै दै बे दैखौ गुबुंले खालामो अब्ला जोङो बे क्लास थिग गारनायखौ जोङो बन्द' खालामोबा दैमा दैसाफ्राव गारालासे दाबसे जायगाफ्राव गारनानै सावोब्ला जोङो दैखौ एसे नङा एसेब्लाबो जोङो माने गोग्गो खालामनो हा गोन होननानै आं सानो आरो आरो लोगो जे ओ जाय फेक्टरि फोरनि फ्राय बे दाखोर मैला जिथुनाखि वेस्ट बेफोरो जि दैयाव हगार हरबाय थानाय जादों बेफोरखौ बन्द' खालामनानै गुबुन मोनसे राहा लामा लानांगोन आरो
नंगौ नोंथां लानांगोन राहा लामा लायाबा बे दैया साब सिखोनै थाखानाय नङा आरो इयुनाव जोंनि फैबाय थागोन इयुनाव दै लोंजानायनि बाहागोआो थाहैनाय नङा
औ नंगौ औ नं औ दिनै नायनो थाङोब्ला ओ बुहुमाव बुहुमाव हानिफ्राय दैयनो दैयानो बांसिन
उम नोथां ओ दैयानो बां सो नोंथां
अ-अब्लाबो माने जोङो बे दैफोरखौ बाहायनो हाया जोंनि नांगौ बायदि मानि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जों दिनै बेखौ बु बुहुद गुबुंले खालामनानै लाबाय जायनि थाखाय जोङो बेफोर औ बेफोर दिनै सुबुंफोरनि थाखाय बा बेफोर बेबदिनो बायदिसिना जिब जुनारफोरनि थाखाय माने ओ एसे गोहोम खोख्लैग्राफोरबायदि जानानै फैबाय आरोना सिगां जेरैफोर गोग्गो सिगां जेरैफोर माने गोग्गो बायदिमोन दा बेबायदि नंलिया आरो
औ नोंथां
औ
सैथो खोथाखौनो बुंदों नोंथां आरो सिगांनि नोंथाङा मोनसे खोथाखौ एसे नोजोर होलाय। नोंथाङा सिगा सिगां जेब्ला जों उन्दैमोन नोंथाङा उन्दैमोन जेब्ला जों दैखौ लोङो। दैनि बे बिनि सुवादा बिनि लोंनानै जों माबायदि मोनोमोन? बेगजों ओमफ्राय दा नि नों दैजों एसे कमपेयार खालामलाय माबाय बिदि जागोन।
औ औ सिगांनि समाव औ औ सिगांनि समावथ' जोंहा जेबो दानिफोर बायदि बेबो जेबो मोजां सुबिदा गैयामोन अब्लाबो जोङो बै समावबाबो दैफोरखौ लोंनो हायोमोन। जेरै ओ- दैमा दैसाफोरनि ओ- हाजोफोरनिफ्राय बोहैबोनाय जिथुनाखि। दै दैसा गोजों बेफोरखौ जों लोंनो हायोमोन खिन्थु जोङो दा बेफोरबायदि दैख जों लोंनो हाला।
हेलौ। नोंथां खोनादोंना औ नोंथां। बे दैखौ साखोन सोंनानो जमा खालामननानै दोनो नोंथां नङा होमबा? नोंथांजों रायलायनानै बिराद गोजोन मोनबाय आं नोंथां। नोंथांनि जि सोहोरावबो बिदिनो जोंनि सोरहाव बिदिनो ओंखायनो जोङो थाल लानांसिगोन नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
मोजां मोनबाय नोंथां होनब्ला जों दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां।
उनाव रायलायसै नोंथां दे।
औ दे।